नोंथां
हेल' अ' खोनादों।
माजों गोदोनि आरो दानि बाहाय रायलायनो नामा।
मानि बारेयाव।
गोदोनि आरो दानि बाय रायलायनोसै नामा हो गोदोनि आरो दानि जुगनि। गोदोनि जुगनि आरो दानि जुगनि। गोदोनि आरो दानि
जायखिया रायलायदो मोननैखौबो रायलायदो मोननैखौबो।
गोदोनि बुं होनब्लाथ' जेनेबा मावनाय दांनाय जेनेबा जोङो सिगां आबाद मावोमोन आरोना मोसौदों। गोदो जमा जमा माने फारा बदला न'खर न'खर थांनानै मोसौदो हालिसे हालिनै आबाद मावोमोन। बे दा मावो ट्रेक्टरजों गोदो मावो बिदिनो जमा जमा थांलायनानै खोनादोंना। खोनादों।
औ - औ खोनादों।
जेनेबा इसानि न'खरनिफोरा बैसानाव बिसानि नखर माने आबाद मावोमोननो। बे दामा जादों दानि जुगनिया दानि जुगनियाथ' बिदि मावनाय गैला रावबो। दानियाथ' हायद्रा थिखायानोसै। आरो सिगांलायनो खोनादों।
औ खोनादों औ खोनादों।
हानि बेलायावबोलायनो सिगां गोदो जोबोद हादों मोननो। खोनादों ना गोदो बिराद हादोंमोननो ओमफ्राय मा
औ - औ।
दाउ मासे औ हा रानना होयोमोननो दाथ' दानि बेलायावथ' इदि नुजानो नुनो मोना माने रावबो इदिबादि गैला बायब्लाबो मोनबावासो लाग लाग होबाबो हाफोरखौ इदिबायदि जानो हमबायना इदिबाथ' हान्था मेला हा गारि मथर गैयामोन थाबायना थांङोमोननो आलासि जानो आरो मबाइल फन गैयामोन दानिया मा जालांखो गारि मटर बांबाय मबाइल फन बांबाय इनि इदि जाजोबबाय आरोना नोंनि मथिबा मा होनो सानो गोदोनि आरो आदानि हेलौ
औ खोनदों
हेलौ
अ खोनादों खोनादों खोनादों
खोनादों ना
औ
दा फंनैसो बुंनाय गोदोनि आरो दानि नोंनि मथि मा सोलायदो
गोदोनि जोंनिथिंजाय माने बाला
माने जोंनिथिंजाय लामा रड गैयामोन आरो थ'रता जाबाय आमफ्राय दा बांसिनानो माने बिल्डिं जाजोबबाय आरो आगोलाव बिल्डिं गैयामोन आगोलाव खालि माने ओरैनो न'ल' मोन
आगोलथ' ओरैनो न' आगोलनिआथ' आगोलथ' ओरैनो थोरिनि न' लुयोमोन मानसिफोरा हारिनि न' थोरिनि न' दाथ' आरो इफोर न'आथ' गैलानो बांसिनानो गैला खायफा खाइनि बिदिनो न'आवल'सो‌ नुयो
ओ थ'माने बेथ' गामि थिंजायनायनि जाहैबाय ओ जोंनिथिंजाय उम जोंनिथिंजायथ' दा गामिनिखौथ' मिथिला ओ दाथ' बांसिनानो बिल्डिं जाजोबबाय आमफ्राय
नोङो नोंलाय दा गामिआव थागान ना थाया
ओ गामियाव थाया आङो माने गामिनि नङोना आं माने सोहारावसो थादों उन्दैनिफ्रायनो
ओ गामिनि बागै बाहायमोन मोजां मिथिस्लाबनाय नङा नामा? गाबिनि बारहावाखौ मोनजागोन ना मोनजायाखै
खालि उम माने आलासि जानाल' थांफेरबाय आङो माने थाहैआखै आङो
मायाव थायो नोंलाइ
आङो सोहोराव थायो सोहोराव थायो आङो मानि अबे जायगाआव
अ जेनोबा
ओ आङो क'क्राझाराव थायो आरो
हो
क'क्राझाराव थायो आरो माने न'आ आंना क'क्राझाराव दङ ओमफ्राय दा आङो ओम आपार आसामाव दंफैयो माने फरायनायनि थाखाय परायनाय समाव थाफैदोंना आङो अपार आसाम ओमफ्राय नोंथाङालाय?
आङो द न' गामियावनो दङ दे आं बरफ थाखायायो आं गामियावनो द।
अबे जायगायाव?
ओ जोंनियाथ' बाक्सा।
अ बाक्सा ड्रष्टिक। आतसासा
बिदिनो हबाथ' गामिनि बागैथ' बारा मिथिनाय नङा गामि थाङ नालाय नोङो।
अ गामिनि बागैथ बारा मिथिया। माने गामिया र आं होननो
गामियाव माने जोंनिथिंजायबो गामि दङ आरो बाट जोंनि गामिसिंजायनि गामि या एफाबो गामि द्राय नङा आरो माने ओ ओरैनो बाक्सा उदालगुरि बेफोरबायदिखौ माने बेफोरबायदिखौ कमपेयार खालामबा आरो
उम।
एफाबो गामिद्राय नङा आरो जोंनि गामिया।
दा आङो सिगांनि आरो दानि जुगनियाथ गोबां आलादा जाबाय
औ औ।
जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय खामानि मावनायनिफ्राय गोबां सोलायनो हमबाय।
औ।
नङा होनबा।
औ माने खामानिफ्राबो गामियाव माने
उम गामियाव हाजिरा खालामनो खायफा हाजि गामियावबो हाजिरा खामला थेवब्लाबो बुहुत खम दाबायदि दाबायदि दैलां बोथोरावलसो हानाय बेलेग बोथोरावथ हाजिरा खामलाखोनो मोना। माने बेनि थाखायनो मानसिफोरा सोरबा सोरबा नआवनो जिउ खुंनो थाखाय गामिनिफ्राय सहरफ्राव थायो आरोना टाउनफोराव थाङो। खामानि मावनो नखर खुंनो थाखाय जेनेबा बिदिनो खायफा थाङो खायफा थाङा खायफा गामियावबो थायो ओरैनो। खामानिफोर मावलाबायनानै बिदिनो सोलिगासिनो आरो ना गामिनि मानसिफोरा। ए। नों दा मा बुंनो सानो?
हा?
नोंथाङा मा बुंनो सानो? माबाफोर बुंनो सानदों नामा? ओरै गामियावथ नोङो फैबाय थाया?
गामियावथ माने आङो लास्ट टाइम गामियाव उन्दैयावसो बेरायहैफेरोमोन माने ओमफ्राय आङो गामियाव थाङासै।
फरायनायनि थाखायनो फरायनायनि थाखायनो ओरै सेहेराव थाफैदों ओमफ्राय दाथ आफार आसामाव थाफैबाय आङो।
उम।
ओंखारानो जाया माने जोङो फराय बांसिनानो माने फरायनो खौ लादोंना थ ओंखायनो माने जोङो ओरैनो बेरायनाय माबानाय आलासि जानाय थांनाय बायनाय बेफोर बायदिखौ माने बारा गैया जोंनाव
औ उम बिदिनोसै आरो दा बार हावाया गामिनि गरम गरम गुदुं गुदुं गरम बोथोर
अ गरम बोथोर
माइ गायनाय बोथोर
गामियाव बांसिन थान्दा जायो आरो ना ना जाया।
एबा थानो थाखाय नाथाय दा गरम बोथोराव गरम जाखायोलै। गरम बोलो गरमा जाखायोआनो जानायालाय जायो बिफां सिंफोराव दा आरो बिफां सिङावबो थाहैबाय थानो हायाना
अ गामियाव होमबाबो साया दङ आरो। खोनादोंना साया दङ फिफांनि गामियाव फिफांनि साया दङ आरो। औ खोनादों माने गामियावथ' बिफांनि साया दङ आरो। नोङो सहोराव फैबा थ' फिफांआनो गैया आरो थ बे बिराद गरम दङ। एसेफोर थागोन नोङो माने जेरावबो थागोन मल मलफ्राव थांगोनबा एसे थाखागोन आरो
उम थेवबाबा आरो गामि आरो सहर बेलेग आलादा आलादा जायोना जों गारि मथर खारनायजों बुहुद गरम जायो गारि खारनाय उखुन्दै खुंनायनि थाखाय।
थ' आगोलहायथ' बिराद थान्दा जायोमोन। औ
उम
माने आगोलनि गोजां बोथोराव माने ओ‌ आं उन्दै बा बिराद खुवा खुयोमोन आरो लामाखौनो नुवामोन बिराद खुवा खुयोमोन बिराद गोजांनाय जायोमोन बाट दाथ' मिन्स खुवायानो खुवा माने गोजांनायाबो बिराद खम जाबाय गरमानो बांनाय
उम उम दे होमबा दोनथ'नि ना
ओ एसे दंबावो। नोंसिनिथिंजायलाय मारै दंङ नोंसिनि थिंजायलाय मारै दङ गुसुआ
जोंनिथिंबो बिदिनोसै दा बोथोरा अखा हाहां हाहां जाना दोंङो अखाबो हादों मोन दा हागोनानो खोमा बोथोरा बोरैबा जादों गरम।
जोंनि जोंनि बे आपार आसामावथ' अखायानो गैया माने दाबो अखायानो मोजाङै हायाखै।
दुइ मिनिटल' अखा हायो आरो ओमफ्राय अखायानो
हराव हरसे हराव हादो बिराद हादो बुहुद हादो बेनिफ्राय सानाव बिराद सानदुं दुंदो।
जोंनि सिंजाय एसेबो हायाखै एसेबो हाया जोंनिथिंजाय अखायानो
जोंनिखि दा अखा फ्रि फ्रि फ्रि गुसुनो ओमफ्राय अखाबा हागोन दा दा हराव हानोबो हानाय हायाबो जानो हानाय खिन्थु हानायनि मुदावनो दोङो
दे होमबा ओ औ होमबा दोनसै अ दोनसेै होमबा दोनसै दे
औ दे औ